औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ बेलासेनि गाहाम फाहामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ दे गोजोननाय बावहरनाय थाबाय
दिनै जों रायज्लायनो लानो आय दायानो जादों ओ औवाजों बानायनाय आइजें आयदानि सायाव।
औ जागोन नोंथां
औवाजों बानायनाय आइजें आइला बुङोब्लाथ' जों बेबायदिनो गोबां लुनो हायो जेरै- दाला सानद्रै जेखाय खबाय सान्देंगा आरो बेबायदिनो औवाजों बानाय नाय मुरा बायदि बायदिफोरखौहाय थाङो अ नोंथाङा बेबायदि औवाजों बानायनाय आइजें आइलाफोरखौ अबावबा बानायनाय नुफेरबायना?
दायोथ' जोङो बांसिन नुनो मोनोब्ला बै गुबुन हारिफोरा बांसिन बे औवाजों बनायनाय आइजें आयलाफोरखौ जों गुबुन हारि- जों गोदो गोदाय आजै आजौफोरनि समाव थ' जों गाव गावनो बनायोमोन गाव गावनो न'आव थानानै औवानि बेबायदि बेसाद ओ बानायना लानाय- खौ जोङो नुनो मोनोमोन
औ नंगौ नोंथांनि होननाया अ आंबो बेबायदि औ औ अ आंबो बेबायदिनो अ मेगनजोंहाय नुनो मोनबाय बेबायदि गोबां अ औवाजों बानायनाय आइजें आइलाफोरखौ मानो बुङोब्ला जोंनि न'आवनो जोंनि न'खरावनो जोंनि आबौआ बेबायदि आखायजों बानायोमोन आरो ना औवानि दाला औवानि सानद्रै सानदेंगा आरो औवानि बे आखाय- जोङो गिसिब हेबोमोन आरोना बेखौ आं आंनि मे- गनजोंनो आंनि न'आवनो नुनो मोनदों नाथाय दायो जोंनि बे आबौआहाय देहानि माखासे बेबायदि बेराम आजारनि थाखायहाय बेबायदि बानायनो-बानायनो हाला नाथाय होमबाबो जोंनि गामियाव गोबां बेबायदि दंबावो आरोना जाय फोरा बेबायदि आखाइजों आइजें आयला हेबो नाथाय नोंथां बुंनाय बायदि बिदिनो दायो बेबायदि आइ औवानि आखायजों हेबनाय आइजें आइलाफोरखौहाय जोङो हाथाय बाज बाजारफोरावहाय थाङोब्ला जोङो गुबुन हारिखौसो बेबायदि बांसिन हेबनानै फाननाय खौ नुनो थाङो बर' हारिनि बेबायदि बर' सुबुंफोरा बेबायदि गोबां हेबनानै फाननायफोरखौहाय नुनो थांला आरो बुंबावोब्ला जोङो बेबायदिनो आखाइजों बानायनाय आइजें आइलाया गोबावसिन जोरो होननानै मिथिनो मोनो मानो बुङोब्ला प्लास्टिकनि फोराहाय थाबनो गाज्रि जालाङो दा बेबायदिनो रुनलाङो नाथाय औवाजों बानायनायफोरा बेबायदिनो गोबाव जोरो आरो ना जेरै जोङो दायो गामि गंफोराव थांब्ला बेबायदिनो सान्देंगाफोरावहाय बेदर फोराननायफोरखौहाय नुनो नुनो मोनो ना गोरानफोर फोराननायखौहाय नुनो मोनो आरो बेबायदिनो ओ माइ नानायावहाय सानदेंगाखौहाय बाहायनायखौ नुनो मोनो मोनो आरोना बेबायदि माइखौहाय सालिनायफोरावहाय नाथाय बेल' नङानो गोबां गोदो गोदाय बेबायदिनो खफ्रिफोरखौबो आखायजोंनो हेबनाय जायोमोन आरो बेबायदि बाहायनायबो जायोमोन नाथाय दानि मुगायाव बेबायदि खफ्रि खौ बाहायनाय नुनो मोनला बेनि अनगायै बिनि आलदा साथा बे खर'आव लानाय साथाफोरखौहाय बाहायनायखौ नुनो थाङो आरो बेबायदिनो दाबो नुनो थाङो गामि गं गुबुनाव बेबायदिनो औवाजों हेबनाय ओ खखा नुनो थाङो सें नुनो थाङो जायखौहाय दैज्लां बोथोराव बेबायदि फोथारफोरावहाय दुब्लिफोराव नाफोर सायो जेरावहाय गोबां बेबायदि नुनो थाङो आरोना आरो बुंनो थांबावोबा बेबायदि औवाजों जों हेबनाय मुुरा खौबो नुनो थाङो जाय जायाव जिरायब्ला जोंनि देहाखौ माने गोग्गो थायो आथिं आखाइ ब बुख्रबनाय जाया बेबायदि होनानो खोनायो आरोना। मिथिनो मोनो। बुंनो थाङोब्ला मा होनगोन बे प्लास्टिकनि चयारफोरावहाय जिरायब्ला जोंनि आथिं आखाइफोरा बा बे बेमारिफोराहाय बेहाय जिरायबो बिथांमोननि आथिं आखाइफोराहाय बुफ्रबो आरो बेबायदिनो गोस्रानो मोना होननानै मिथिनो मोनो बेनिखायनो दंफांजों बा बानायनाय बा औवाजों बानायनाय बेबायदि जिरायग्रा सियार बा मुराफोरा जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजांबो जोंनि देहाखौ गोस्रा होयो होननानैबो मोन मिथिनो हायो आरो दा थ गोबां गोबां बेबायदि ओ औवाजों बानायनाय गोबां बेबायदि रेगफोरबो नुनो थाङो ओंखामसालिफोरावहाय बेबायदि बासन फोरदोन्नो थोरसि खुरैबायदि दोननो थाखाय बानायनाय बेखौबो नुनो थाङो गोबां बेबादिनो दं आरो बुंनो थांबावोब्ला जोंनि बे दानि मुगायाव गोबां मानसि फोरानो बेखौहाय रोंला आरो ना आखाइजों बेबायदि हेबनाय बुस्थुफोरखौहाय बे गुना बिसोरनियाव गैला आरो ना बेनिखायनो आं सानो गोदो गोदायनि दायो जेसेखि आबै आबौ आजै आजौ दङ बिसोरनिफ्राय जोङो जों बि बिसोरनि बे गुनखौहाय बिसोरनि रोंगौथिखौहाय जोङो सोलोंनानै लानांगौ जाहाथे जोंनि बे हुदाया जोंनि बे रोंगौथिया गोमालाङा बियो बियो जाहा थे अराय समनि थाखाय थायो आरो जोङो जोंनि इयुननि जोलैफोरनो बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौहाय खोन्थानो हायो आरो जे देखायनो थायो जे गोदो गोदाय बेफोर खौ बाहायबोयोमोन जेरै सानद्रै दाला खबाइ जेखाइ दानि गथ' फोरथ' दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोराबो बांसिनानो सेंखौ सें माखौ बुङो बेखौ मि मिथिला मुख्रा माखौ बुङो बेखौ मिथिला खफ्रि माखौ बुङो बेखौ मिथिला बेनि थाखायनो जोङो जोंनि इयुननि जोलैनो खोन्थानो थाखायबो जोङो बे रोंगौथिखौहाय सोलोंना लानाया साबसिन होननानै सानो आरो बेल' नङा नाथाय बेफोरखौ ओ जोङो जोंनि लेखा बिलाइयाव बेबायदि साबखांनानै लायोब्ला उनावफोर उनाव फरायसालियाव जोंनि बे गथ'फोराबो सोलोंनो हानाय बायदि ओ बेफोरबायदि बिजाबफोरावहाय साबखांनानै ओ दोनोब्ला मोजांसिन जायो होननानै आं सानो ओ मानो बुङोब्ला गथ'फोरा फराय सालियाव बांसिन बेबायदि सोलोंनायखौ नुनो मोनो ओ दा नोंथाङा बिनि बागै माबाफोर बुंनो सा सान्दोंंना
औ नोंथांनिफ्राय जोबोद बेबायदि गोनांथि गोनांथि रावफोरखौ खोनानानै आंबो बुजिनो हाबाय मिथिबाय ओ आंबो दायो बे समावहाय औवानि सोमोन्दै नंगौ नोंथांनि बुंनायाबो सैथो जोङो औवाखौ बा गोबां रोख खोमाव जोङो बाहायनो हायो बिदिनो मैगं बेसां गायो जे थु दैलां ओ लाव बैसां जिंखा फल बैसां बेबायदियावहाय बाहायनो हायो खुनथि गायनो हायो । बा बे औवानि बिजौखौ दाननानैहाय बेखौ जोङो बेसां सायाव होयो मैगंखौ मानलानो थाख खाय बेयावबो जों बाहायनो हा हायो आरो बेबायदिनो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो सेन ख'खा बेफोरबायदि हेब नायाव बाहायनो हायो दाला सान्द्रै दाला सान्द्रियाबबो जाहैबाय औवाजोंनो बा बानायनाय बेखौ जोङो जेब्ला माइ सौगोन बेखो माइरंखौ जावनो थाखाय जों दालाखौ नांगौ जायो । आरो माइ गाब बासिनो थाखाय बासि सालिनो थाखाय बे सान्द्रिखौ जोङो बाहायनो गोनां जायो बेबो औवानिफ्रायनो अंखारनाय आरो लोगोसे जि सियार आबो गोदोनि बा आजै आजौनि समावहाय औवानि सियाराव जिरायो मोन नाथाय दायो बेबायदि ओ बोसोरजों लोगोसे समजों लोगोसे गुबुन गुबुन बेबायदि जिरायग्राफोर सियारफोर ओंखारबाय दायो बे औवानि सियारखौ जिरायनो नागार नागारनानै प्लास्टिकनि सियारफ्राव जिरायनानै जोंनि देहाफ्रा प्लास्टिकनि दुंखांनायजों बा गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंनि बे स्किन बा बिगुरावहाय गुबुन गुबुन सिथरफोर जानाय मानायफोरखौ जों नुनो मोनो दायो जिहेथु जोङो औवानि सियाराव जिरायोब्ला निसय जोङो गुसु बेबायदि मोनोमोन जेसांनो सानदुं गोसा जानानै गरम जाया मानो जोङो बे औवानि सियाराव जिरायोब्ला जों निजोम गुसु बेबायदि देहाफोरखौ मोनोमोन आरो बेजोंनो लोगोसे जों औवानि सायख्लुम बे औवानि सायख्लुमावबो जों जिरायोब्ला निस्सय बिनि गुसुआ आलादा रोखोमनि जायो बिफां सिङाव जिरायनायनि बेबायदि गुसु दा बिबे आलादा जायो निस्सय जोङो उवारि सायख दफाङाव जिरायोबा दायो दैलां बोथोर जोङोम औवानि स सिङावहायनो जिरायनानै बेबायद नि बारहावाफोरखौ लायो गोबां गुसु निजोम जोङो बेबायदिखो मोननो हायो आरो औवाजों बानाय जानाय गोबां जोङो न' खाथियावहाय बिफां लाइफां गायोब्ला बोरमा मोसौनिफ्राय रैखा थि होनो थाखाय जोङो औवाखौ दानो बे ब बिफांखौ मोजाङै फोथांना दोननो थाखाय जोङो बेरा बनायनानैहाय जोङो बेंथेनानै दोननो हायो बिखोबो जोङो औवानिफ्रायनो मोननो हायो आरो लोगोसे ओहोह जिहित तु दा ओ मा होनो जोङो जि ओ औवा दायो औवानिफ्राय जोङो औवा मेवाइ मोनो माने औवाया गारजानाय मोनस जेबो माने बेसाद नङा बा मुवा नङा बेखो गासै खामानियावनो बाहायनो हायो माने औवानिफ्राय जोंङो ओंख्रिबो मोनो दायो जि तु औवा खिलिगोन बे खोबो जोङो औवा मेवाइ ओ मैगं मोनजायो आरो लोगोसे मोखै खामनानै दोनो आसार खालामनानै दोनो उनाव जानायनि थाखै आरो लोगोसे बे औवाया जेब्ला रान लांगोन बे रानलांनायखोबो जोङो दानना दोननानै हाय अ अर सुनो थाखै बेखोबो जोङो मोननो हायो ओंखाम ओंख्रि संनो जिहेथु दायो जोंहा बननि गोनांथिबो जानानै फैदों मानो होम बा जोंहा गेसनि जिहेतु समायस सा बा बेबायदि माबा जानानै दोङो दायो जोङो दंफां गन आनथाब्लाबो बेयो बंफां गना मोजाङै जों नो हाया गोबां उखुन्दै जायो बिनिफ्राय जोङो दायो जे थियाव औवा बनखो जोङो गोरान खालामनानै बे औवा बनजों लोगोसे बं फां मोनजों लोगोसे गोरोबनानै जेब्ला अरा सुगोन अब्ला बे अरा जोबबोद मोजांगै बेबायदि मोननैजोंहा बाहागो लानानै बिबायदि जोंलांनायखो जों नुनो मोनो औवागोबां रोखोमाव जोङो बाहा ग गो राननो हायो मोन नो हायो गासै बिथिङावनो माने औवानि खामानिया जोंहा गोनांथि औवाजों जों गोबां खामानिफोरखो मावनो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां बुंनाय खोथाफोरा थारैनो थार आरो सैथो ओ दा नोंथां बुंनाय बायदिनो आंबो सानो आरो ना औवाया गोबां बेबायदि गोबां बुस्थुफोरावहाय बाहाय जायो बेदिनो औवाजों जे नाय नुयो जेरै गोदो गोदाय। वालफोर गैयामोन ना। उम फवालप गैया इनो जेवरा बेराफोर बानायनानै होयोमोन आरो। ओ नोंथांनि। ओमफ्रायबो आं जोबोद बेबायदिनो सोलोंनो हाबाय दिनै। औवानि बागै रायज्लायनानै दा होमबा जोङो जोंनि बे सावरायनाय खौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै हबा। ओ नोंथांजों रायज्लायनानै। नै गोजोननाय थाबाय। अ साबायखर अ।